औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांसिमबो ओ नोंथांजों बे कलखौ खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आं माखासे बाथ्रा खौ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां मा टपिकनि सायाव सावरायनो
औ ओ नोंथांजों दा जोंहा ओ हान्था मेला सिगांनि समाव जों जाबायदि हान्था मेलामोन बा जोंहा आरो दिनैनि समाव माबायदि हान्था मेला बेनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ नङा होनबा नोंथां। दा बेनि सायावनो नोंथाङा ओ फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ औ हागोन नोंथां माने
दे।
गोदोनि समनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथ'। माने अख्रां हानि फाराग दं होननानै जों बुंब्लाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव जाय समाव जोङो माने मोसौनि बिखुङाव बा मोसौ गारियाव गाखोनानै थाङोमोन। बै थाङोमोन गोदोनि समाव नाथाय दिनैनि समाव मा अख्रां सायाव बिरनानै जोङो दाउफोरबायदि बिरनानै माने गुबुन जायगायाव थांनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनसै नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि जोंनि बे हान्था मेलानि जा राहा। गोदोनि आरो दानि बेखौ माने जोङो अख्रां हानि फाराग दं होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनो माने जोंनि हान्था-मेलानि ओ माने गोदोनि समाव जोंहा साइकेलजों साइकेलबोथ' गैयामोन गोदो। गोदोनि समाव माने गराइ बिखुं बा मोसौनि मोसौ गारि, मैसो गारि बेफोरबायदिनो जोंहा आइथिंजोंनो बांसिन बेफोरबादि थांलाय-फैलाय राहाखौ खालामनाय जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां
औ बेजों लोगोसे माने जोंनि समफोरा माने ओरैबायदि गोबौ गोबौ लायोमोन आरो। जोंनि जि गोनांथि जानाय माने इनारजि। जोंनि देहानि जा इनारजि बेखौबो जोंहा गोबां बाहायनो गोनां जायोमोन आरो। नाथाय दिनैनि जुगाव मा जाखो ओ मोनसे इन्जिनखौ सालायना होयोब्लानो माने दोनै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम ओरैनो माने जों गाखोनानै थाङोब्लानो जोङो माने जोंनि दावबायनो गोनां जि जायगा बेखौ जोङो दावबायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
दा जोङो गोदोनि समाव जाय समाव जोङो दावबायोब्ला माने ओ से घन्टा नै घन्टा लायोमोन बेखौ माने जोङो नै नै थाम बा बेफोरबायदि मिनिट्स मिनिट्सनि गेजेरावनो जोङो दावबायनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनसै दा
हान्था मेलानि जि जौगानाय बे जौगानायनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा जादों होनना नानै बुंनो थाङोब्ला मा जायो जोंहा गासैबो बिथिङावनो माने जोंहा हान्था मेलानि बिथिङाव जौगानाया ओ जोंनि सुबुं माहारिखौ माखासे खाबुफोराव माने हेफाजाब खालामदों होननानै जों बुंनो हायो। जेरैबादि जोंहा सोलोंथाइनि बेलायावनो होन सोलोंथाइ बेलायाव मा जायो। गोदोनि समाव
गोबां किल'मिटार गोजान थांनानै माने जोंनि फरायसा बिथांमोनहा माने मा खालामनो गोनां जायोमोन आ सोलोंथाइ लानो गोनां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
दा बे सोलोंथाइ लानो गोनां जानायाव माखासे बेफोरबायदि ओ हान्था मेलानि जाहोननि थाखायनो बा गोजान ओनसोलनि थाखायनो जों माने ओ बे माबाखौ माने ओ जोंनि सोलोंथाइ लानाय बिथिंखौ दोनथ'यैनो दोनथ'योमोन बा दोन्थ'नो गोनां जायोमोन होननानै खोनाय नाथाय दोनैनि मुगायाव मा बेफोर हान्था मेलानि थाखायनो जौगानायनि थाखायनो दोनै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै मा खालामनो हायो जोङो। माखासे सोलोंथाइनि खाबुफोरखौ लानो हायो।
औ नङाव दं।
दा बेजों लोगोसे जोंहा रांखान्थिनि बेला नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ
रांखान्थिनि बेलायाव जोंहा ओरैबायदि माने ओ हेल्प खालाम जादों माने हान्था मेलायाव माने जोंनि ओ गामि ओनसोलाव दहुननाय जि फसल बेफोरखौ मा खालामनो हायो जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय लानानै गुबुन मोनसे जागासिम दैथायहरनानै माने जों जोंनि मोननो गोनां बेसेन बेखौ जोङो आरामसे माने मोननो हायो आरो
औ नोंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे जोंहा मा खालामनो हाबावो आ जोंनि जा न'खरनि रांखान्थि बिथिं बे रांखान्थि बिथिंखौ माने जों गावबा गावनि ओ रांखान्थि बिथिंखौ माने जौ जौगा होनायाव जोंहा जोबोद गोरलै जानानै फैदों हान्था मेलानि थाखाय बे बेखौ जों बुंनो हायो लोगोसे मा बुंबावनो हायो जोङो जोंनि जि हादोरनि जि रांखान्थि बिथिं बे रांखान्थि बिथिंखौ हान्था मेलानि गेजेरजोंनो जोङो जौगादों होननानै बुंबाबो माबा जानाय नङा आरो बुल जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला दिनै गुबुन हादोरनिफ्राय जि जिरादखौ लाबोआ मानो मा खालामनो हायो जोङो ओ माने हान्था मेलानि गेजेरजोंसो लाबो नङा होनबा नोंथां जोङो दैनि गेजेरजों जाहाजनि गेजेरजों जोङो माखासे थावानो होन बा जाग्रा मुवा बेसादानो होन बा जोङो जोंनि गोनांथि थि जानाय जा इलेक्ट्रनिक मुवा बुस्थुफोर बेफोरखौ जों गुबुन हादरनिफ्राय दिनै जोंनि हादोराव बे हान्था मेलानि गेजेरजों बा दैनि हान्था मेला बा अख्रां जाहाजनि हान्था मेला बेनि गेजेरजों जोङो लाबोनो बा जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दैथायहरनो हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो
दा बे बिथिआवनो माने नोंथांआ जोंनि समाजाव बा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव माने हान्था मेलाआ मा सोलायनाय लाबोदों बा माबादि राहायै माने जोंनि जौगानायाव हेफाजाब खालामदों बेखौ नोंथाआ एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथांआ जाबादि फोरमायबाय आंनि सिगांआव गासैबो थारैनो सैथो दा जोंहा नोंगौ जों नायनो थाङोब्ला हा आरो अख्रांनि फारागथि दं होननानै जों बुंनो हायो जोंहा गोदोनि समाव जाबादि नोंथांआ फोरमायबाय जोंहाथ' गोदो थाबायनानै बांसिन हान्थामेला खालामनाय जायोमोन आरो गोदोनि समावथ' मोसौ गारि मैसो गारि बेबादिनो जोंहा गोबां गराय बेफोरनि गेजेरजोंसो जोङो हान्था मेला खालामनाय जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो दाबसेनि फ्राय बा जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनांब्ला जोङो दिनै से मिनिट सम नै मिनिट समनि गेजेरावनो जोङो मोनहैनो हायो ओरैबादि जोङो माने जौगाथाइआव जोङो दिनै मोननो हाबाय दिनै जोङो ओरैबादि जौगा जौगाथाय खालामनानै लानो हाबाय जायफोरखौ दिनै जों खम समनि गेजेरावनो जोङो मावनानै लानो हायो दिनै जोंहा ओ गोदोनि समाव बेफार फालांगिनि थाखाय जोबोद गोब्राब जायोमोन हान्था मेला राहाया नाथाय दिनैनि दिनाव जोंहा जोंहा हानथा हानथा मेलानि गेजेरजों बेफार फालांगि खालामनायाव ओरैबादि गाहाम बा ओरैबादि जौगानायखौ जोङो लाबोनो हादों जेरै जोङो मोननै मोनथाम जायखौ जोङो दिनै ओ बेफार फालांगि खालामनो जोंहा दिनै हान्थाामेला ओरैबादि ओंखारबाय दिनै जोंङो मोनसेल' जायगायाव नङा जों दिनै गोबां जायगायावनो जोङो दिनै बेफार फालांगिरि खालामहैनायाव मददखौ नुयो मदद मोनो हानायखौ नुदों आरो दिनैहाय जेरैबायदि दिनै जोंहा समनि जोबोर आंखाल जायो नङा होनोबा नोंथां दिनै समजों खारफानो थाखाय जोंहा दिनै जोंनो गारि मथर बा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां माखासे जोनथोरफोर दिहुनन्नानै लानो हादों आरो ओरैबादि जोनथोर जाय खौ जोङो दिनै समजों खारफानो हायो दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै सम बादियै जों सोलोंथाइनि बिथिआवनो बुंनोसै दिनै जोंहा सम बायदियै थि समावनो जोंहा मोनसे खाखानाय थि सम बेयाव जोंहा दिनै सोलोंथाइ लानो गोनां जायो दिनै बे जोङो समखौ होसोनांगौब्ला मोननांगौब्ला जोंहा दिनै थाबायनानै थांनो बा जोंहा मोसौ गारिजों थांनो जोबोद गोब्राब दा बेनिखायनो जोंहाओ थि सम मोनैनि थाखाय जोंहा दिनै गारि मथर ओंखारबाय एडभान्स नङा होनबा एडभान्स टेक्न'लजिनि गेजेरजों जोंहा दिनै माखासे जोनथोरफोर दिहुननो हाबाय बैफोरनि गेजेरजों जों दिनै थि समखौ होसोनो हायो आरो नोंथां दा बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे नेसनेल लेभेलनि इन्टारनेसनेल लेभेलनि जोंहा स्टेट लेभेलनि माखासे जोंहा फालांगि खालामनाय जायो आरो जायफोरखौ जोङो दिनै हान्था मेलानि गेजेरजोंसो बेैफोरखौ जोङो मावनो हायो नङा होनबा नोंथां दिनै जोंहा इन्टारनेसनेललि बुं थाङोब्ला दिनै जोंहा नोंथांनो बुंखाबाय जे जों दैनि लामा आरो अख्रांनि लामा बेनि गेजेरजों जोङो फालांगि खालामनो हायो आरो जोंहाथ' दिनै जोङो थाबायनानै थांनांगौब्ला मोनसे इन्टारनेसनेल फालांगिखौ जों बोरै मावनो जोङो दिनै जोंनि मोनसे कान्ट्रिनि गुबुन मोनसे हादोरसिम मोनहैनांगौब्ला जोंहा दिनै जोंथ' थाबायनानै मोनहैनाया सम्भब होननानै बुंजायो
औ औ
दा बेनिखायनो जोंहा खम समनि गेजेरजों जों हान्था मेला खालामनानै जोंनि ओ जिखिनि समखौ ओ नांगौ बायदियै ओ समनि गेजेरजों जोंहा मोनहैनो थाखाय जोंहा दिनै माखासे हान्था मेला राहा ओंखारबाय दा जोंनि जायगायावनो नाय नोंथां सिगांनि समनि लामा फोर माबायदिमोन आरो दानि समनि लामाफोरा माबायदि नङा होनबा नोंथां सिगांथ' जोङो दिनै गोबां हाब्रु जायोमोन जोंनि लामाफोरा जोङो दिनै थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां गोब्राब जायोमोन दिनै जोंनि जायगानिफ्राय जोंनि साखाथिनि बाजारसिम थांनो थाखायनो जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन नोंथां नङा होनब्ला दा जोंहा दिनै लामाफोराबो ओरैबायदि मोजां जाबाय दिनै जोङो अखा बांखा हायोब्ला बेयाव दै जानाय बा हाब्रु जानाय बेफोर जोंहा गोजान जाबाय आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा नोंथां नोंथाङा लेलैनाय दैज्लां बोथोर दिनैनि समाव दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां दैबाना जायो नङा होनब्ला नोंथां जोंनि दैमाफोरा गोबां लोम सावो दैबाना जायो दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो जोंहा दिनै जोंहा मा गोबां जायखौ बुङो जोङो दालां दालांफोर दिनै जोङो बानायनानै जोंहा बे दैमाखौ बारनायाव गोरलै जाबाय दा बेफोरबो मोनसे जौगानाय जोंनि नङा होनबा हान्था मेला राहा जों गोरलै गोरलैसिनाव मोनबावबाय दा बेबायदिनो जोंहा सिगांनि समजों आरो दानि समजों गोबां फारागखौ नुयो आरो दा दालांनि खेथ्रआव नायोब्ला नोंथां सिगांनि स समावथ' जोङो जोंनि दंफांखौ बानायोमोन नोङा होमब्ला नाथाय दिनैनि समाव जोंहा मा जाखो जोंहा दिनै पाक्कानि बानायो जायखौ जोङो दिनै गेदेर गेदेर दैबाना जाबाबो खुख्लांनाया एसे गोब्राब जायो आरो गोबाव सम जोङो थावरियनानै लाखिनो हायो नाथाय गोदोनि सम थ' जोंहा दंफांजों बानायनाय बे जायखिनि औवाजों बानायनाय बेफोरथ' जोंहा खेबसे दैबाना जायोबा गासैखौबो बुखारनानै लांजोबोमोन नोंथां
थारैनो थारैनो औ
औ नोंगौ नोथां दा बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जोंनि हान्था मेला राहाया गोबां जौगानाय खौ जों नुदों आरो जों जौगानायखौ जों मोनदोंबो जों गावनो दिनै जोङो बिदिन्थि होननानै लाजायो आरो जों गावखौनो गाव नङा होनबा नोंथां?
औ औ
दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
औ नोंथां माने समाबोथ' जाखाबाय नालाय उननिस सेसनफोराव जों मोजाङै सावरायसिगोन।
औ नोंथां जागोन नोंथां।
औ दे गोजोन्थां नोंथां औ औ।